नोंथां खोनादों ना हेलौ
हेल'
औ नोंथाङ आं खोनादों ना
द
औ
हेल'
औ खोनादों दा नोंथां
दाव खोनादों दाव खोनादों खोनादों
औ गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां ओ जोङो जोङो दा माइ गाय ओ मा होनो गय बिफां फुलि गायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथांनो
जायोना औ ओरैनोथ' दाथ' दैज्लां बोथोर गामि ओनसोलाव आरो दाबायदियाव गयनि फिथ फिथाइआ मोनबाय नङा होनोमबा नोंथां गयनि फिथाइया मोननानै दा हायाव सिरिनानै माने खिलिबोहांबाय नङा होमबा नोंथां ओ आथिखाल आथिखालनि दिनाव जोङो नायोब्ला गय फुलि फाननानै गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां औ माने गय गयनि बिजनेस खालामनाया माने गोबां मुलाम्फा गोनां आरो ना नोंथां
मुलामफागोनांआनो
औ ओरैनो नोंथांमोननिफ्रायइबो बेबायदि गयनि फुलि खालामनानै गय बिफां गायनानै रांखान्थियाव मदद लानाय सुबुंफोर दङ नामा
दङ दङ नोंथां दङ दङ जोंनिथिंबो मेरला दं
औ ओरैनोथ' आथिखालनि आथिखालनि सुबुंफ्रा गय बिफां गायनायखौ गोबां नोजोर होसै नङा होमबा नोंथां मानो होनबा गय बिफांखौ बुरजायै बुरजा हायाव गायनो हायोबा माने उननि थाखाय उननि रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां मदद मोनगोन साननानै बयबो गय बिफां गायनायाव गोसो होसै दा।
औ नोंथां औ औ नोंथां औ सैथो नोंनाया औ नोंथां
आजिखालि आरो ओरैबायदि औ
औ नोंथां दे औ बिदिनो जोंनि एरियाथिंबो बिदिनो बयबो गय फुलि गायो आरोना। गायसावो माने इयुननि थाखायबो मोजां। गावबागाव हा खालियाव गायनानै दोननो हायोबा उनि माबायावबो मोजां आरो। थांना थानायनि राहायाव माने गोबां आरो दानि जुगावथ' गय माबाखौ जानला मोनला माबा जाला नालाय दे हा खालि फ्राव दुखसे हायावबाबो गय गायग्रा जाजोब्बाय आरो दानि जोंनि एरिया यावबो उम आरो दे दे बुं नोंथां बुंगोन
औ दाथ' ओ बांसिन आथिखालनि सुबुंफ्रा मा गय गायनायाव गोसो होसो नङा होनबा नोंथां। माने जों दा ओरैबायदि ओरैबायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोनसै ओरैबायदि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै दे जे गय फुलि खालामनानैबो गयनि फि
उम ।
फुलि खालामनायनिबो माने गोबां रां खामानिखौ जों नुनोसै मानो होनबा माखासे मानसिफोरा मा होनो गय फुलि खालामनायावनो नोजोर होनानै गय बिफांनि फुलिखौ खालाम खालाम गोबां फाननाय नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? औ। गोदोनि दिनावथ' बेबायदि गयनि बिफां गयनि बागान खालामनायखौ जोंनि बर' बा जोंनि समाजाव उनाव बांद्राय मावनायखौ जों नुवामोन नङा होमबा? नैबे आथिखाल मुगायाव नाथाय जों दा गयनि बिफां गयनि बागान खालामनायखौ बिराद नुसै । एसे हा गामियाव गावनि एसे हा थाब्लानो माने गय बिफांखौ गायनानै लायो आरो । गय बिफां गायनायनि ओ गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने उननि समाव बियो माने गोबां ओ रां मदद होबाय थायो माने बे बोसोरै बोसोरै जोंनो थाखा फैसा होबाय थायो नङा होमबा नोंथां? औ उम । ओरैनो नोंथाङा ओ गय बिफां फुलिफोरखौ बोरै बोरै गायो बेफोरनि सायाव एसे गियान दं नामा नोंथां एसे दङबा खिन्थादो मिथियोब्ला ।
जोंथ' गय फुलि गाय नाया मेरला दं नोंथां । गायो गायनाया गायनानै मथा मथि गायोबा माने गया जाहाथे जावफुनाय समाव जाहाथे रोदा फैफायोना बिनि समाव गायनाय गायनाय फरमुलाया जाहैबाय बे रोदा बे रोदा फैफानाय माबाखौ सेस बेखौ स्लिम समान दानस'जोबनानै गायनाय जायो ।
अ गय फुलिनि रोदाखौ
औ रोदाखौ । स्लिम माने ओरै माने बाबिन होआ आरो ना । माबा होआ लावग' होआ माने उनाव गायनाय समाव माने जाहाथे हायाव फबनानै गायोबा हेरेसमेन्ट मोना आरो माने गोदान खिलिनो माबा माने बे रोदाखौ माने जावफुयोबा रोद दाया बिदि अबावबा माबागोन गेब्ले गोन मागोन अबावबा बायगोन नालाय नोंथां मानि औ खोनोदों माने बे गय फुलि जावफुनाय समाव माने बे रोदाखौ सिखा एबा माबाफोरजों स्लिम दानस'ग्रोनानै
औ
हायाव फबनाय जायो आरो माने उनाव जाहाथे बै थु रोदा सुनाय समाव
औ औ ओरैनो बे फुलिखौ बेसेबांसो गोजौ जायोबा बेखौ माने गायो गायस्लायो
गायनायाथ'
डाइरेक्थ' बेखौ फिसा फुलियावनो जेनेबा नों बायनानै लाबोबाय ओ बायना ला गनायनि लोगो लोगोथ' बेखौ बे फुलि फिसायावनो जेनेबा आखा आखाइ आखान्थि मोनसे जेनेबा एक फुटसो गोजौ जायोब्ला होमबाथ' बेखौ गायाना
गाया गाया नोंथां गाया अ बेखौ बाजारावथ' दानि जुगाव मोनो गय फुलिखौ मोनोना मेला हरबल मोननाय जाबाय बिदिनो बेखौ जोंनि जों मारै खेन थामसो गायस्लायो आरो
खनथामसो गायस्लायो अ बे खनथामसो गायस्लायनायनि जाहोना मा मोजां जानायनि थाखाय गायस्ल स्लायो ना मा नंआबाथ' नों खेबसेनो गायनानै दोननो हायोना
खाय नंगौ नोंथां नोंगौ नों होननाया मानि खेनसेनो गायनानै दोननो हायो नाथाय खेनसेनो गायनानै दोनोबा माने फिथाइआ जेबां जौग गोन जेसिबां माने फिथाइया गोजौआवसो मोननाय जायो
अ थारमाने औ अ माने खनसेनो गावनि फुलिखौ खनसे बिसिनो गाय दोनोबा माने थाब थाया आरो जाया अ माने जिसिबां जायगा बोसलायगोन बि थाब थायगोन आरो
औ बिदिनो एसे एसे जौबाथाय बिदिनो मबाथाय जायगा दाबफा दाबा सोलायदो लाय सोलाय माबादोब्रा एसे गाय्लायबाय थादो ओमफ्राय जेला गायथायनोसै अब्ला जावफुथारना गायदो बेबादि
माने ओ थामथि बार ज एबा बा नैथिबार जायोबब्ला मोजां गायथारनांगौ आरो ना औ माने होमबासो बै जाय जायगायाव गायगोन बे जायगायाव गायहैगोन आरोना
औ औ औ औ मानि फिथाइखौ मायावनो मोनबाय गाहायनिफ्रायनो थायलां थाबायायो माने दानि जुगाव मानि दा थाया दाबो थाया थ ना मानसिफ्रा मान जौबा
औ ओमफ्राय गोदोनि दिनाव थ बेे जेनेबा गय बिफां फुलि गयफि बिफां फिथाइ थायनो रोङै बेफोरबायदियावथ' नों गोदोनि दिनावहाय मुलि बायदिसिन बो बाहायनो रोङामोन ना ओ बेफोरखौ मा दा दानि दिनावथ' बाहायो नामा जेनेबा नों गय फिथाइ थायनो रोङि थायो ओमफ्राय गय बिफाङाबो बेमार जायो बेफोरखौ माबायदि नायो दा
माने नोंथां
औ
जे
औ। औ खोनादों। औ।
औ। औ। हेल'